हेल' हेल' हेलौ नोंथां औ नोंथां खोनादोंना?
औ नोंथां खोनादों खोनादों
औ औ औ औ नोंथांङा मा खालामगासिनो दा?
नंगौ नोंथां बे समाव मोनाबिलि समाव ओरैनो मोनानि बारजादों एबा बेरायगासिनो दं होननानै बे समाव बुंगोन आरो आं
औ औ औ औ बिदिब्ला जोंङो आयदा फारसे आवगाय होखानोसै नामा नोंथांङा? औ जों आयदा महरै दा जों गेलेनाय बिथिंखौ लानानै सावरायनोसै नंङा होमबा नोंथां?
जागोन नोंथां
औ औ नोंथांङा फोरमायग्रोनो ना आंनो फोरमायखानांगौ दा ओ गेलेनायनि सोमोन्दै?
गेलेनायनि सो गेलेनायनि सोमोन्दै आंङो फोरमायग्रोनोसै
औ औ
नंगौ जोंङो गेलेनाय होननानै बुंङोबाथाय जों गोदोनि गेलेनाय बा दानि गेलेनाय जोंङो गोबां फारागखौ नुनो मोनसै नोंथां
औ औ
नंगौ जों उन्दै समाव गेलेयोमोन जेनाखि जोङो गेलेबाय गेलेनो मोन्दोंमोन जोङो बाथा गेलेनाय होननानै बुंनांगोन थाखुमालायनाय गेलेदोंमोन जोङो जोङो बाथा खेला गेलेदोंमोन बेफोरनो जों माखासे प्लेट खेला जोङो गेलेदोंमोन नाथाय नाथाय जों बिदिनो माखासे जोंङो फुटबल ओरै जों गेलेनानै जों बै उन्दै समाव जों माखासे टाइम पास खालामोन जाखिनि ज नाव जोंङो जोंङो फुटबल क्रिकेट गेलेयोमोन नाथाय नोंथां दानि दिनाव नाथाय नैफोर गेलेनायफोरखौ दाबो जों एसे खम जालांनाय नुनो मोनो नोंखगौ जोंङो गेलेनायजों लोगोसे जों जिउआव जाफुंसार जानो हायो गेलेनायजों लोगोसे जोंनि देहाया मोजां थायो एबा फिटनेसा मोजां थायो गेलेनायजों लोगो लोगोसे जोंनि साव फुख्रिया जोंङो गोग्गो जायो एबा जोंङो गेले गेलेनाया जोंनि थाखाय देहानि थाखाय मोजां गेलेनाय गेलेनायजोंनो जों जिउआव दावगानो हायो जों गेलेनायजोंनो जोंनि गामिखौ जों नाम खालामनो हायो गेलेनायजों लोगोसे जोंनि आसामखौ जोंनि बारावथ' जोंङो नाम खालामनो हायो। नंगौ गेलेनाया जोंनि थाखाय मोनसे मोजां होननानै आं सानो नंगौ गेलेनांगौ नाथाय जोंनि सुबुंफोरखौ एबा जोंनि लाइमोनफोरखौ जों गेलेनाय बो जोंङो बे समाव खम जालांनायखौ नुनो मोनदों बे समाव। नंगौ जोंनि लाइमोनफोरा गोदोयै जोङो उन्दै स समाव जोङो जोङो गेलेनानैनो माखासे समफोरखौ बारहोयोमोन एबा जों गेलेनानैनो माखासे समफोरखौ बारोमोन। नाथाय दिनैनि जि जिनिखि फरायसाफोर लाइमोनफोर बिथांमोन खौ जोङो दिनै गेलेनाय बिथिङाव जोङो जौगानाय खौ खम नुनो मोनदों एबा जोंनि गामि ओनसोलफ्राव एबा गामि मोनसेयाव आजि गामिआवसो गोबां फिल्ड थायो, गामि गामि दरसेयाव गंसे गेलेग्रा मोनसे फिल्ड थायो। गंफ्रोमबो गा गंफ्रोमबो गामियाव मोन फा मोनसे फिल्ड थायो। नाथाय जों नुनो मोनसैसो दिनैनि दिनाव बैफोर फिल्डफोरखौ गोबां हाग्राजों बुंफबनायखौ जों बे स समाव नुनो मोनगासिनो दङ एबा नुनो मोनदों। गेलेनायफोराव खम जालांनाय नुनो मोनदोङो। जायनि जाहोनाव आं बेखौनो बुंगोन दि जायनि जाहोनाव जोंनि गेजेराव गोदोनि दिनाव जोंनि जोंनि जों उन्दै उन्दै उन्दै समाव बेफोरबायदि एनड्रइड मबाइल गैयामोन। जायनि जाहोनाव जों उन्दै समाव मबाइलफोरजों टाइम पास खालामनो हायिनि जाहोनाव जों माखासे गेलेनानैनो जोङो समफोरखौ बारहोनो गोनां जायोमोन।
औ औ।
नाथायबा जों दिनैनि दिनाव नुदों जे माखासे अन एनड्रयड मब मबाइल बा गावबा गावनि आखाइयावनो जों मबाइल थायो एबा जोंनि मबाइल थायो। गावबा गाव न'खराव गंफा दिन बिदिनो मबाइल थासै। नाथाय बैफोर गेलेनायावनो बै मबाइलफोरजोंनो मासे ओरैनो नाथाय बैफोर मबाइलफोर आव गेम फरायफोरखौ टाइम पास खालामनायखौ नुनो मोनदों। जायनि जाहोनाव बर' मबाइलाव दोनो खानसेया सान थोलोबो जों थानायखौ नुनो मोनो। मबेल मबेलनि गेजेरजों गोबां गेम गेलेनो हायो नंगौ। मबाइलनि गेजेरजों गेम गेलेनायनि गेजेरजोंनो दिनै गेम गेलेयो जाय जाहोनावनो दिनै जोंनि फरायसाफोरा दिनै जोंनि जिथुनिखि गोदोनि गेलेनाय जिथु बे थाखुमालायनाय गेलेनाय थाखुमालाइनाय गेलेनाय, काबादि गेलेनाय, मारबल गेलेनाय बैफोरो गोमालांदों होननानै बा खम जालांदों होननानै आं सानो आं सानो आरो बे समाव गेलेनाय-गेलेनाय ज'-ज' गोदोनि गेलेनाय बेफोर खम जाला नंगौ जों जुदि गोदो जोङो गोबां गेलेयोमोन जेरै दाङोमोन खारनाय बादायलायनाय नोंखौ जिथु दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरजों गोरोबनानै जिथुनिखि जोङो माखासे ओनसोलफोराव एबा माखासे गामिफ्राव आमन्थि सनालु जाय मासनि नेम बे आनसुवाजों लोगोस जे माखासे जों गेलेनायफोरबो जों होन्नायखौ नुनो मोनोमोन जेरै खारनाय बादायलायनाय खाबाद दि गेलेनाय भलि गेले फुटबल गेलेनाय बे फोर जोङो नुनो मोनसैमोन नाथाइ दानि दिनाव जोङो फुटबल गेलेनाय जोबो जोबोद खम नुनो मोनसै । जोङो गोदोनि दिनाव जों गोबां फुटबल गेलेयोमोन गोबां रोखोमनि जेरै जोङो खाथि खालानि गामिफोरावनो जोङो उन्दै समाव जोङो साइकेल लानानै माखासे फुटबल मेस होननानै बुङो जायखौ जों बेफोरबायदि जोङो नाथाय दिनैनि दिनाव सेजौनिखि जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ बेैफोरबायदि गेलेनायनिफ्राय जों जानगाराव थानायखौ नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव जायनि गेलेनायखौ गेलेनायखौ जों नुनो मोनाखै जाहोना जाहैबाय बेनो दिनैनि दिनाव गावबा गाव खौ मबाइल दंसै एबा गावनिबो न'खराव मबाइल दंसै बे मबाइलनि थाखायनो एबा बेफोर माखासे अनलाइननि गेमफोर बिथांमोना उन्दै उन्दै फरायसाफोरा फंबायफोरा दिनै बेफोर मबाइलावनो बेस्थ' जानायनि जाहोनावनो बेफोरबायदि गेलेनाय एबा गोदोनि गेलेनायफोरा गोमालांनो हमदों होननानै साननो नोंगौ जोङो उन्दै समाव जों बाथाफोरखौ जोङो जोबोर गेलेयोमोन रैनो जोङो । दैफोराव जोङो माखासे जोङो इदिनो दैफोरावबो जों बिदिनो नो माखासे जोङो गेलेनाय जायोमोन बादुला गेलनाय होनानै बुङो जायखौ बेफोरबायदि जों गेलेनाय गेलेनाय जायोमोन मारबल गेलेनाय थाखोमा गेलेनाय दाउला सौलायनाय बायदि बायदि रोखोमनि जोङो गेलेनाय जायोमोन आरो बै उन्दै समाव नोंथांमोननिथिं इदिनो गेलेनायनि जि बिथिङाव माबायदि जौगादों एबा गेलेनाया मा गोदोनि गेलेनाय आरो दानि गेलेनाय मोनसे फाराग नोंथांमोना नोंथांमोननि एरियाटिं माबायदि बे समाव दासान्दि
औ औ औ औ औ नोंथां नोंथाङाथ' ओ मोजाङैनो फोरमायना होलांबाय ओ गोदो गोदायनि स समाव जोंफोरा माबायदिहाय ओ खेलाफोरखौ गेलेनाय जायोमोन ओ आरो दिनैनि समाव माबायदिहाय गेलेयो दा गेलेनायनि बिथिंखौ नायोब्ला जोङो ओ थों जोङै नुहुरनो मोनो जिहेथु जोंहा गोदो गोदाय गोबां जोंहा बर'फोरहा गेलेनाय दंमोन बायदिसिना नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जोङो जोलुर गेलेनाय गेलेयोमोन जोङो बुलुर गेलेयो बेफोरबायदिनो जों बायदिसिना काबादि गेलेयो बा जोङो बिबार खेला बा बायदिसिना मार्बल खेला दिनै बेफोर गेलनायखौ जों बांसिनानो दों नुनो मोनलिया नाथाय जोङो मोनसे बाथ्राखौ जेब्लाबो गोसोआव लाखिनांगोन जे जोंनि ओ जा हारिमु जोंनि हारिमु बिथिंखौ जुदि नायनो थाङोब्ला जोंनि हारिमु बिथिङा दिनैनि समाव ओरैबायदि मोनसे ओ गोहोम खोख्लैयो जेराव जोङो बेफोरखौ जों दिनैनि समावसो जोङो जोंनि हारिमुफोरखौ जोङो दिनै नागारलांनो हमदों जों गोदो जेब्ला समाव जोङो ओ जोलुर गेलेयोमोन बा फुटबल गेलेयोमोन नाथाय जों दिनैनि समाव फुटबलफोरखौ जों दिनै गेलेनो ओ गारबाय नाथाय दिनैनि समाव
नंगौ
दि जों बे मोनसे जोंनि जों बुंनांगोन दिनैनि समाव जों गोरोन्थि खामानि मावदों होननानै मानो होनना बुङोब्ला जों गोदो गोदाय जुदि जोङो जोलुर गेलेयोमोनब्लाबो जोंनि देहानि थाखाय गेलेयोमोन नोंगौ गेलेयोब्ला जोंनि देहाया जा समाव दिनै ओ पिक पिक टाइम जेराव जोङो गोबां जौगा थाखोनि जोङो मु-मुलुगजोंनो दिनै सिना ओ सिनायजानो हायो जेराव जोङो ओ फुटबल गेलेनानै जोङो एसेबां मुंदांखा जानो हायो एसेबा जों दिनै रां आरजिनो हायो नाथाय जों बेफोर खेलाखौ दिनै गार नो हमदो बेफोर जोंनि थाखाय जोबोर गोरोन्थि होनना बुंनांगोन लोगोसेनो आं सानो बेफोर खेलाफोरा गोमालांनायनि गुबै जाहोना जादों जोंनि गेजेराव ओ मोजां जों फोरोंथाय होनो हायाखै जेराव जोंहा जेरैबायदि जोंहा गोजौ थाखोनि जों सोलोंथाइ होनांगौमोन गेलेनाय बिथिङाव बेफोरबायदि जोंहा ओ जोंनि जा सरखारानो जा एबा जोंनि जा ओ सोलोंथाइ गोनां मानसि बेफोरो गोसो होनाय जों नुनो मोनाखै दिनैनि समाव जि जों फुटबल गेलेनायखौ जों बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जों जुदि सरासनस्रा गामियाव गेलेनाय मानसिया जुदि जोङो ओ गोजौ लेभेलाव जुदि जोङो गोजौ थाखोआव जुदि जोङो मोजाङै जुदि थांनानै जोङो जु दि गेलेहैनो गोनां जायोबा जोंनि गामि ओनसोलाव गेलेनाया जोंना जेबोआनो जाया अब्ला जोंनि ओनसोलाव दिनैनि समाव मा नांगोन जोङो मोजां कर्च नांगोन जों फुटबल गेलेनायनि बा गुबुन खेला जों काबादिनि जों बेलायाव बुंनो हागोन जों गोदो गोदाय काबादिखौबो जों गेलेनाय नुनो मोनोमोन जों हौवायाबो गेलेयो बाय ओ हिनजावफोराबो गेलेयो बेयाव नाथाय दिनैनि समाव जोंहा मोजां कच दिनै जों मोनसेबो होफैनो हायाखै जोंहा दिनै ओ कचनि जोंहा दिनै फोरोंथाइ लायाखै दिनै रावबो बर'फ्रा दिनै कच गैया अब्ला जोङो बेफोरबायदि जों बोरै जौगानो दिनै जोङो गारलांनो सम खेलाफोरखौ दिनै बेफोर खेलाया लोगोसेनो ओ जोंखौ माबोरै बादुला खालामदों होनना बुंङोबा जोङो फुटबलखौ दिनै जों मबाइलावनो गेलेनो हायो दिनै जों दिनै मबाइल फनावनो जों दिनै बायदिसिना एप्स नुनो मोनो जायनि गेजेरजों जोङो बायदिसिना फुटबल गेम भिडिअ गेमिं गेलेनाय नुनो मोनदों दिनै पाबजि फ्रि फायार गेलेनाय नुनो मोन्दों। नोंगौ दिनै जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो गोबां मानसिया खरल खरल फैसा आरजिदों गोबां मानसिया बुहुमावनो सिनायजादों बायदिसिना एवार्ड बा बान्था मोन्दों नाथाय जोंनि ओ जेसेबां मानसिफोरा बेसेबां मानसिफोरा एसेबां जौगानो हादों बिदि जौगानायखौ जौगानायखौ आं नुनो मोनाखै मानो होनना बुङोब्ला जोङो जों दिनै ससियेल मिडियाखौ मोजाङै बाहायनो रोङाखै इउस खालामनो रोङाखै दिनै जोङो नोंगौ गेलेनायनि जोंहा गोबां जोंहा एप्स फैदों बायदिसिना जों मबाइलावनो गेलेनो हायो केरामफोर गेलेनो हायो जों बायदिसिना गेम जों बायदिसिना ओ नुनो मोनो नाथाय जों बेखौ मोजाङै इउस खालामनो रोङाखै जोङो नोंगौ जोङो खायसेया बानायदों जों इउटुब चेनेल बानायनाय नुदों गेम गेलेनाय नुदों नाथाय जोङो जाबायदि जौगानांगौ ओरैबायदि जों जौगानाय नुनो मोनाखै जोङो माने फारनैथिंबो बिथिंनिफ्रायबो जोङो दावगानो हायै जोङो ना जोङो जा फेसिकेलि जोङो गेलेनो हादों ना जोङो जोंहाय ससियेल मिडियायाव जोङो गेलेनानै जों जौगानो हादों दा जोङो गोबां खम बिबांनि मानसिफोरानो जोंहा दिनै जौगानो हादों दा आं सानो जे बि बिथांमोनहा जायफोरा दिनै जौगाथोखौ गाखोहैनो हादों जों दिनै मिथिगौ बर'नि ओ ओ सानैसो गेलेगिरिफोर दङ जायफोरा दिनै हाथरखि अख्रां बायदि जोंनि बर' बर'नि गेजेराव जानानै दङ दा बिसोरो जुदि जोंनो मोजां सोलोंथाइ होयो बा जोंनो मोजां एकाडेमिक होनानै होफैयो गेलेनायनि बिथिङाव जुदि बिसोरो मोजाङै नोजोर होयो आरो जोंनि ओ गेजेराव माबायदिहाय ओ जों गेलेनाय बिथिङाव लोरबां जानानै दङ बेफोरखौ जुदि ओ नोजोर होनानै जुदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा जोंनि जा जोंनि ओ जा गेदेर मानसिफोर दङ बेफोरनि सोमोन्दै जुदि एसे गोसो होनो गोनां खालामनो हानाय बायदि जोङो फेसबुकआनो जाबा बायदिसिना इउटुबफोरनि गेजेरावनो जोङो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायोब्ला मोजां जायो दिनै गोबां नंगौ दिनैनि समाव जोंहा गेलेनाया ओ गोबां रोखोमनि जोंहा गेलेगासिनो दङ दा जों बुहुमाव गेलेनायनि बाथ्रा बुङोबा जोङो भलिबल गेलेनायफोरानो जा बा फुटबल गेलेनायानो जा जों गोबां जों जौगानाय नुनो मोनदों नाथाय जोङो दिरुं बोलायनाय बा जोङो डिसकास खुबैनाय अथ्र' खुबैनाय बायदिसिना जों गोबां रोखोमनि ओ दिनैनि समाव जोङो ओ खेला गेलेनायखौ नुनो मोनो नाथाय जोंनि ओनसोलाव दिनै इसिबां ओ जौगानाय नुनो मोनाखै जोंहा दिनै गेलेनायनि थाखाय मोजां फिल्ड गैया जोंहा कच गैया अब्ला जोङो दिनैनि समाव जों गेलेयोब्लाबो जोंहा ओरैनोसो माने समा थांगारनायखौ नुनो मोनो दा नोंगौ जों गेलेनानै जों जोंनि देहाखौ एसे फिटनेस लाखिनायखौ नुनो मोनो नाथाय जोङो आं सानो जे जोङो जुदि एसे दावगाबावनोबा जोङो गोबां रोखोमनि जोङो बेवहाय जों सांग्रांथिखौ लाबोनांगौ जायो जेराव जोङो बेफोर सांग्रांथिखौ मोजाङै लाबोनो हायाखै बेनि थाखायनो जों गोबां बिथिङावनो जोङो दिनै गेलेनाय बि थिंआव जाबायदिहाय गुबुनफोरबायायदि दावगानो नांगौमोन बेफोरबायदि जोङो दावगानो हायाखै अब्ला जोङो बेनि सायाव जोबोर गोसो होनांगोन अब्लासो जोङो ओ जों दावगालांनो हागोन लासै लासैनो जों गेलेमु बिफानखौ जोङो जौगा थाखोसिम जोङो सोलाय होनो नांगोन दिनै गेलेनाय बिथिङाव जोङो बेफोरबायदिनो ओ जोंनि ओनसोलाव मोननो हायो नोंथां दा जोंहा जिहेथु समाबो बांद्राय गैलिया नोंथाङा ओ माबाफोर बुंबावगोन नामा?
सिथुनोखि नोंथाङा फोरमायबाय बेफोर सेथुनोखि फोरमायनाय बेफोर रावा गासिबो सैथो। नंगौ बे समाव जोंहा समाबो बारा गैलिया बेनिखायनो माने बे समावनो दोनथ' अ नोंसोरनि मानानै आं सानदों आरो
औ जोंहा जिहेथु समाबो गैला बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै जोबोर मोजां मोनबाय दा बिदिब्ला दोनथ'नोसै नाम नोंथां औ औ औ दे दे